खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दं नोंथां?
आङो साख्रि बाख्रि गैयिखाय ओरैनो दंथ'यो नों थां आरो दा आङो ओरैनो जिरायनानै दङ आरो नोंथां खारै बानायदोंमोन जोंनि दोरोङारि जानाय
अ नोंथां अब्ला जोंहा बे खारैया ओ मा खामानिनि थाखाय बाहायो बाहायजायो आरो बेखौ जोङो माब्रै बानायनाय जायो आरो बियो मा मा खामानियाव बाहायजायो बिनि सुंद'यै आंनो फोरमायनो हागोन आरो नोंथां?
औ नोंथां जोंहा खारैया मोनसे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानायखौनो बुङो आरो नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो ओ सुंद'यै फोरमायलांनोसै खारैखौ बोरै बोरै बानायनाय जायो खारैनि गोनांथिया मा आरो खारै खा जों खारै खालामनानैबो जोंहा आजिखालि बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो नोंथां।
खारै होनोब्ला जोंहा बुजिखायो एबा मिथिखायो। जोंनि मोनसे दोरोङारि जानायाव गोग्लैयो आरो नोंथां। जोंहा खारैखौ अनलायाव होनाय जायो आरो नोंथां। अनला सबाइ बेफोर संनायाव होनाय जायो आ नोंथां बे अनला आरो साबाइयाव खारै होआब्लानो जोंना बे अनला संनाया गोथाव जाया। होननानै जोंनि बर' सुबुंफ्रा फोथायो आरो नोंथां। बेयावबो मोनसे रोखोमनि जानायाव गुन थायो आरो खारैयाव। जाय जोंनि ओंख्रिखौ गोथावसिन खालामना होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि दा बिनि थाखायनो खारैखौ जोंहा जोंनि बर'फ्रानो दिहुननाय जादों। जायखौ जोङो दोरोङारि जानाय बुङो बेखौ जोंहा बर'फ्रा गावसिनि आदब खायदाजों जोंनि आबौ आबैमोनहा दिहुननाय जादोंमोन आरो नोंथां। आरो बे आदब खायदायानो दासिमबो जोंनि बर' स समाजाव सोलिबोगासिनो दंङो आरो नोंथां बेबायदिब्ला खारै बानायनोब्ला नोंथांङा गोबां रोखोमनि खारै बानायनो हायो जेरै थालिर बिफांनिजोंबो बानायनो हायो। मैथ्रु बिफांखौ दानख्रबनानैबो खारै बानायनो हायो बेसरनि साबा बेसरखौ सालिखांनायखौ सावनानैब्लाबो जोंहा खारै बानायनो हायो आरो सबायनि मारा संनायखौ सावनानैबो जोंहा खारै बानायनो हायो आरो नोंथां बिदिब्ला आंङो नोंथांनो नोंथांङा जिखुनु मोनसेखौ खालामब्लानो जागोन आरो जिखुनु मोनब्रैनि मादाव मोनसे लानानै नोंथांङा बेखौ सावबानो जागोन आरो नोंथांङा ओ जाय जायगायाव सावगोन बे जायगायाव नोंथांङा मोजाङै सा फा खालामनानै लानांगोन आरो ओ आं नोंथांखौ खावलायगोन गुरैयै नोंथांङा थिंनि सायाव सावोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां आरो बायदिनो नोंथांङा थालिरजों बानायोब्ला थालिरनि बिफांखौ मोजांङै फिसा फिसा फिसा थुख्रा दानफ्लेनानै लानांगोन आरो नोंथां दानफ्लेनानै लाखांनायनि उनाव ओ मा होनो बेखौ मोजांङै फोराननानै दैखौ रानहोजोबनानै फिसा गेस्रेम खालामफिननागोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा मैथ्रु बिफांजों खालामब्लाबा बै मैथ्रु बिफांखौ मोजांङै फिसा फिसा फिसा फिसा दान फ्लेनानै लानांगोन आरो बेदर बायदि फिसा फिसा दानफ्लेनानै लायोबा मोजां जायो बेनि उनाव आरो नोंथांङा बेखौ थिंनि सायाव फोरानफैनानै मा खालामनो हायो। ओ सावदो आरो नोंथां बेखौ मोजांङै साव नानै बेखौ गासिखौबो गुन्द्रा खालामजोबनांगौ आरो नोंथां ओ गुन्द्रा खालामोब्ला मा जायो जोंहा गुन्द्रा खालामखांनायनि उनाव नोंथांङा मोजांङै खनसे सालिबावदो आरो संग्राय आरो सान्द्रिनि मददजों बेनि उनाव माखासे बेंकफोर एबा बिगाबफोर थानायखौ गारदो जाय बुस्थुफ्रा खामस्र' जोबनो हायाखैमोन बेनि उनावहाय जोंना संग्रायावनो दै एसे एसे होनानै आखाइजों गल गल गल गल लारु बायदि खालामनांगौ आरो बेबायदिनो गल गल लारु खालाम नायनि उनाव ओ सान्दुंङाव मोजांङै फोराननानै दोनदों आरो नोंथां मोजांङै रानहोनानै गोरा खालामदो। बेनि उनावनो जेब्ला रायो जोंङो बेखौनो खारै एबा खारदै मोननो हायो आरो नोंथां बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव बर'फ्रा खारैखौबो खारदै होनो बिदिनो जायगा लायै जायगा सोरबा खारै एबा खारदै होनो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोंहा बै खारैखौ जोंहा खनसेयैनो ओंख्रियाव होनाय जाया आरो नोंथां सिगां बेखौ जोंहा बिनि बिदैखौल'सो होनाय जायो आरो नोंथां ओ बेखौ जोंहा सिफ्रु ना लानानै नालेंखर खथायाव होनानै जोंहा दै होनानै सर'गोन सरग' होनानै बै जाय दैजों गलिनानै थानाय रोसि बै रोसिखौसो जोंहा अनला एबा सबाइ संनायाव हरनाय जायो आरो नोंथां ओ जोंहा बेबायदिनो खारैखौ मोननाय जायो ओ बे खारै बानायनाया गासिबो जोंनि प्रसेस एबा मा होनो बानायनाय आदबा एखेयानो नोंथां जेरैखि बानाया ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ बे खारै एबा खारदैखौ फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो नोंथां मानो होनब्ला अनला ओंख्रि सबायाइ ओंख्रिखौ जोंहा टाउन सहरावबो जानाय जायो नालाय बेनि थाखाय खारदै खारै एबा खारदैनि गोनांथि जायो नाथाय जोंहा टाउन सहराव थानाय बर' सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मावनायनि थाखायनो बैफोरखौ बानायनो सम मोना जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा बेबायदिनो गामिनिफ्राय नोंथाङा खारै बानायनानै लाबोनानै टाउन सहराव गोबां बिबांनि
आ
फैनानै नोंहा रां आरजिनो हाब फैयो आरो नोंथां मानो होनब्ला बिसोरो बानायनो सम मोन नाय नोंथाङा खारै बानायनानैबो गोबां रोखोमनि रां आर्जिनो हायो आरो नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथाबो जोंनि माखासे दोरोङारिफोर बेफोरनि बारै मिथियोब्ला नोंथाङाबो सुंद'यै फोरमायना होदो नोंथां
नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बर'नि दोरोङारि मोनसे जानाय खारैनि बारै जोङो आंनो मोजाङै फोर फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय आं नों नोंथांनोबो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि बर'आारि बर'नि दोरोङारि जानाय मोनसे ओंख्रि जायखौ जोङो थास' बिथ'रि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों नोंथां ओ बेखौ जों माबोरै संनाय जायो एबा माबोरै खालामनाय जायो आरो माजों माजों सङोब्ला बे थास' बिथरिया गोथाव जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो ओ थास' बिथ'रि ओंख्रिखौ जोंहा बांसिनै जोङो एसे ओ दैज्लां बायनानै एसे मेसें जानाय समाव जानाय जायो जेब्ला दैज्लांनि दैफ रानस्रांगोन अब्ला थास'आ फिसा फिसा गोरलै खिलिगोन अब्ला बेखौ जोङो हाग्रानिफ्राय एबा साखाथि फाखाथिनिफ्राय नागिरनानै बे थास' बिथरि खिलिनायखौ गोरलै गोरलैखौ हास'नानै लाबोग्रोनांगोन ओ जोङो बेखौ थास'खौसो जानाय जायो हाग्रानिखौ जोङो बांसिनै न'आव गायनाय थारुन थारुन एबा आबर थारुन बेफोरनिखौ जानाय जाया जोङो हाग्रायाव रज'नाय जा थास' थास' गोसोमबो थानो हागौ बेयाव थास'आ गुफुरबो जानो हागौ मोननैखौबो लगायनानै जानो हायो आरो नोंथां गिबियाव जोङो गोदान गोदान एबा गोरलै गोरलै खिलिनाय थास'नि बिथरिखौ हास'नानै लाबोगोन बिनि उनाव जों बेखौ मोजाङै सायनानै ओ संनो लागोन आरोना नोंथां। बे थास'खौ ओ जोंहा गोबां मुवा एबा दाउ एबा दाउफोर एबा नाफोरजों जानो हायो जोङो। बे थास ओंख्रिखौ जोङो ओ अमा बेदरजोंबो जानो हायो। दाउफोरजोंबो जानो हायो आरो ना गोथां ना गोरान। बायदि गोबां बेसादफोरजों लगायनानै संनो हायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा बे थास' बिथरिखौ जोंहा नाफामजों संनानै जायोबा बांसिन गोथाव जायो आरो नोंथां। नोंथाङा बे थास' बिथरिखौ नाफामजों संनानै जानो हागोन नोंथां। ओ अब्ला नोंथांनो आं माबोरै बे थास' बिथरि ओंख्रिखौ नाफामजों सङो बेनि सुंद'यै फोरमायलांनोसै नोंथां गिबियाव जोङो थास'खौ हाग्रानिफ्राय खानानै लाबोनानै थास' गोसोम एबा गुफुरखौ लगायनानै जोङो हाग्रानिफ्राय खानानै बेखौ जोङ मोजाङै सुनानै लादो बेनि उनाव जोङो माखासे मस्ला मस्लि थाव संख्रि फानलुखौ औ होग्रोदो ओ बेखौ थाव संख्रि थाव संख्रि फानलुखौ मोजाङै एवग्रोनानै एबा सामब्राम बेफोरखौ मोजाङै एवगोरनानै जोङो थास'खौ बियो थाव संख्रि फानलुआव मोजाङै एवगोरानै लाग्रोदो नोंथां। एवनानै लानानै बेखौ जों मोजाङै रेबहोदो रेबहोनानै जों बेयावनो जोंहा माखासे मस्ला मस्लिफोर दंबा नोंथाङा बेयाव हरनो हायो। जेरै जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर माखासे गरम मस्ला बेफोरखौबो हरनानै लाखानो हायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेखौ हरनानै मोजाङै एवनानै बे थास'खौ मोजाङै रैहोजोबनानै गेब्लेहोजोबनानै जोंहा बेयाव जोंहा दै गुदुंखौ हरनांगौ। दैखौ सुख' हरनो नाङा दैखौ फुदुंनानै लाखानांगौ दै गुदुं खौ हरोब्ला जोंहा बे थास' ओंख्रिया जोंनि गोदोनि जानाय समाव गोदोनि अमा ना आरोना दै गुसुखौ हरबा माननायनि मानगोनबो जानो हागौ आरो ना। माननायनि खाबु थायो बेनिखायनो जोङो दै दै गुदुंखौ नानै लाखानानै दै गुदुंखौसो होसननांगौ आरो ना। बेनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौहोदो। ओ बे गोदौहोनाय समावनो जोङो नाफामखौ सामससे एबा सामसनै सामसथाम ओंख्रि ओंख्रिया बिसिबां बिबांनि बेखौ जखानायनानै नोङो हरनो हागोन आरोना बेनि उनाव नोंथाङा ओ मोजाङै गोदौ होदो। जेब्ला थास' ओंख्रिया आमथा आमथा जायो अब्लासो खांनांगौ नोंथां। माने थास ओंख्रिया लाव लावबा बांद्राय मोजाङै गोथाव जाया बेनिखायनो थासखौ एसे सिदोब लाथा लाथा एसे आमथा आमथा खालामनाया मोजांसिन। जायो आरोना नोंथां। बिनिफ्राय बिदि जायोब्ला जोंहा ओ थास'खौ ओंख्रिखौ साखिनायदो संख्रिया नांलायबा नोंथाङा बे थास ओंख्रिख खांनानै गोथावै जानो हासिगोन आरोना दा जोंहा बेयाव नाफामनि बागै आं एसे फोरमायदोंना नोंथां बे नाफामाबो जोंहा माखासे गोबां रोखोमै बा नाफामखौ खालामनायनि माखासे खान्थिफोर दंङो एबा नेमफोर दंङो आं बेफोरखौ उनावहाय फोरमायसिगोन नोंथां नोंनो जायखिजाया बे नाफामा जोंङो नानिफ्रायनो खालामनाय जाखायो आरो ना नोंथां ओ आं सुंदयै फोरमायनोसै बेखौ जोंङो नानिफ्रायनो बे नाफामखौ दिहुननाय जायो बे नाफामा बर'नि मोनसे जे मुंदांखा दोरोंङारि जानाय बेखौ जोंङो नानिफ्रायनो सेवहोनानै खालामनाय जाखायो ओम बे नाफामनि खालामनाया एसे खानथिया एसे गोलाव आं बेखौ इयुनाव नोंथांनो फोरमायगोन बेबायदिनो जोंङो
जोंहा समबो जाबाय नामा नोंथांफोर बेयावनो दोनथ'लायसै
अ दे दे जागोन नोंथां